अ नोंथाङा दा मा खना दं?
औ नोंथां आं नै एसे ओरैनो जनानै दोंङो नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला। आं नोंथांनियाव बैसागोनि बागै एसे स्रांनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंनो नागिरदों नोंथां।
नोंथाङा बैसागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो नोंथां।
औ नोंथां गिबियावनो आं नोंथांसिम गोजोननाय बावहग्रोबाय नोंथां। दा नोंथाङा जि सोंदों आंनाव नोंथाङा बैसागुनि बागै फोरमायननाय गैया नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय दा बैसागोनि सोमोनदै फोरमायना होनो सै
औ नंगौ।
बैसागु जों बैसागु बुङोब्ला जोङो गुबैयै
औ नंगौ।
जोंनिसे बोथोरजों सोम थानांग मोनसे रंजाथाइ फोरबो। औ बे बैसागु बेफोरखौ जोङो जेब्ला बैसाग बोथोरा सफैयो अब्लानो बे जोङो बैसागु रंजानाय फोरबोखौ जों फालिनाय नुनो मोनो आरो आसामावबो जों आसाम रायआवनो औ दा बे बैसागु बोथोराव जोंङो माने गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो रंजायो आरो माने रोजा बिजि ओंखारो माने बे बोथोराव माने गासैबो नखर निफ्राय गासैबो नखर नखर माने बायदि रंजानाय ओरैबादि बैसागु बोथोराव जोंङो गुबैयै बुंनो थाङोबा बैसागु बोथोरखौ जोंङो सान स्नि सोंनायखौ नुनो मोनो गारिखौ जोङो दुइ बैसागु बा लोखि बैसागु थामथि बैसागु बेबायदि जोंङो बाहागोन होननाय नुनो मोनो आरो ना। आ बेबो गथबाय। नैबि बैसागु हिसाबै जोङो मोसौ बैसागुखौ बो हायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
दा बे मोसौ बैसाागु जोङो गिबियावनो जोङो मोसौ न'खराव थानाय बा मोसौ जुनार बै जुनारखौ जोङो सानफालिलि माने
औ
थुखैनो लाङो दैमाफोराव बा हाखर बा हालाफोराव जोङो बिसोरखौ दैजों थुखैनो लाङो आरो नोंथां दैजों थुखैनो लांनायाव बा बिसोरखौ जोङो बि दैसाफोर थुखैनो लांनाय समाव जोङो जा लाव फान्थाव बायदिसिना हाल
औ
बा दिगिलिति ओ बा बेफोरबादि जोङो थाराइ बेफोरखौ जोङो हानानै लानानै बा दालानायफोरखौ जों लांफानानै बा जों थुखैनो जायगायाव
औ
माने दैसाफोराव जोङो बेसे बेखौ लांनानै माने दैयाव थुनानै गारबोनाय जों नुनो मोनो नोंथां औ बे दा बे बादि औ मोसौ अ बिबादि फोनानै जों बिसोरखौ माने दा बेबायदिनो बेयाव मोसौ बैसागुखौ फालिनायखौबो माने गिबि सानाव
औ
गिबि सानाव जोङो बोसागु मस बोसागु थाबनो जेराव दसेफोरखौ जोंयो।
औ।
एरभिन बिफोर माने बिसोरबो मोदोमायोब्ला बिफोर माने मोनदांथिखौ माने इखौ जियो आरोना नोंथां बिनि मुंनिस थान नस्थ'फोर थार बैसागुनि सिंआव खालाय बे खालामनो उहुम बैसागुखौ जोङो बांसिन बैसागु माखौराय जायो आरो। बे मानसिनि बैसागुआव जोंयो ओ बिदिर ओ बेसानखालि माने उन्दैफोरा माने बिजिर फोरनिफ्राय सोलोंनानै मान‌ बावो आरो गोदोरफोरा उनदै फोरनो बोर सारस्रिनाय थि सानावबो थि बैसागो हिसाबै जोङो खुलुमनानै मान बावो बोर लायो
औ
बेबायदिनो जोङो दैमुनि साफ्रावयो आरो जोङो गोरान थामथि बैसागुनि फ्राय रै मुङै फैसागुबावलुस सान फालावयारजों ननि मानसि साननाय औ जागायनायखौ नुनो मोयोनायै। मोनद ओयद उननि सानफोराव जोङो उहुम बैसागु मोसाना आंनि खाम जथा सिफुं सेर्जा बादिसिना। दावजो दावलानि जोंयो मोसानो बिफांनिखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
बेबायदिनो औ गासिबो जेंहास-सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबबो जोंहा माने लोगो बैसागु बोथोरनि बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै गावनि आंगो गाननाय जोमनाय बायद बल आव नै जिल्ला बे जिउआव रंजानायखौ नुनो मोनो नोंथां गामि गामि नो। बेफोरबायदि रंजानायाव जोंहाननि ओरैबायदि जोङो उहुम नुनोमोन जेराव जोंयो गामिफोरा बानजालु न'खर न'खर जोंयो फानजयखालि उ ओं गोम रिंखांनायनि सोमोनां औ नोंगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोरबायदि रंजायै रंजायै जों होननानै। दाबसे जायगानिफ्राइ गुबुन दाबसे जायगाफ्रावबो जों नुयोदि जोंफ्राय हैनायखौ ओरैनो नुनो
औ।
बेवहाय जेनबा औ। आंनि गामियावनिफ्राय लानानै सिमब्रे सिउननिफ्राय सियार जाखांनाय बायदिसिना बिफं निग नाजाम ननिफ्राइ। औ आनै जों बेयाव बायदिसिना दामजेखखौ जों नुयनो मोनो आरो। बेबायदि दामजायै दामलुजों जोंयो मजांलि औ बिबायदिनो जों जेरैबो बिफोरलि दामजु जेरै रिंखावलायनाय दामफाननानै बेवायजों औ अ मेथाइ रोजाबफानानै जों मोसानायखौ नु मोनो। जोंयो रंजानायखौ नुनो मोना दा बेबायदि रंजानायनि गेजेरजोंनो जोंयो आंनो नाङा बे बैसागु बोथिखौ हगार हरो जेराव जोंयो
औ।
गासिबबो ओयो रंजा गाजायै बे बैसागु बोथोरखौ बरायोना। गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे उ
औ।
जोंयो मोजाङै उलिमानद दि दमफारलांनो जोंयो उथुमे
औ
गोदान मानसि जों गलाथ बैसायोाव बिफां लाइफां खालामनाय अजानफोर सनानै होाग थाल जों बयखौबोफोराव गोरान बुंनायफोरा सिबिनाय दालानायफोराव गोदान गोदान गेलेफोराबो दाउ फ दाउ बोथोरा ओरैबाय बा समायना रिंखांङो मिथिंगाजै सोमोनायना फरा मेद बे दोरसाननावहाय माने उहु गुरसे फालियो आरोना नोंथां औ दा नों नोंथांनि प्लैद औना नों हेंयावबो होदे बैससागु बोथोरनि सोमोन्दै बायो बिथांमोननि गामि गामि बेस ओनसोलाव माबाय रंबानाय बे बैसागु बोदोनखौ फालि फालियो बिनो सोमो नांफ्राय। सिम फोरमायनाय नोंथां खावलायहरनाय
औ नोंथांनिखौ सोंनायखौ आङो फोरमायनोसै बैसागोनि सोमोन्दै एसे। थ' बैसागुखौ ओयो ओयो बर'फोरा थाखाय बैसागुआ र ओ रंजानायनि देरसिन फोरबो आर ना नोंथां। ओ मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो बर'फोरा बैसागुखौ फालिबोदों आरो। दासिमबो फालिबोगासिनो दं आरो ना नोंथां आरो इयुनावबो फालिबाय थागोन। अ अ बैसागु अखाफोरनि गोदान सानाव बे दिनखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। बैसागु फैनाय लोगो लोगो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो मोदोमा
औ औ।
रंजानायनि गोसोजों जांख्रि खाङो आरोना नोंथां बे मोनसे रंजानायनि फोरबो आरो फालिनायनि नेम दं बैसागुनि चैत्र अखाफोरनि जोबनाय साननिफ्राय आरो बैसागु अखाफोरनि स्नि अक्ट'सिम बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोोना नोंथां। सैथ' अखाफोरनि जोब हाबनाय सानाव बयबो मानसिफोरा फुङावनो मोसौफोरखौ फाख्रा सिख्रा
औ। औ औ। औ। औ औ। औ। औ। औ।
आरो अखानाय